हेलौ।
औ।
अ नोंथांखौ गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय मोनाबिलिनि।
नोंथांखौबो बरायबाय।
नोंथाङा फ्रि दोङोबा दसे
औ।
अ अ। नोंथांजों आङो दिनै ओ मोनसे जोबोद गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो आङो गोसोआव सावरायनो थि खालामदों। नोंथाङा जुदि हेफाजाब होलायो। टपिकआ जोबोद दरखार जेरैबो इम्परटेन्ट। टपिकआ जाहै बाय ओ बिमा राव नि गोनांथि बिमा रावनि इम्परटेन्स ओ बे जा बे बर' रावबो जानो हागौ बेलेग गुबुन रावबो जानो हागो आइ मिन मादारटां बर' राव। थ' थ' आंनि मोनसे मोन्थिनो लुबैनाय नोंथांनिफ्राय ए बिमार रावनि गोनांथिया गोनांथिखौ नोंथाङा निस्सय सानो बा जोंबो सानो त' आंनि बहाय सोंथिया जाहैबाय दहाय दे जोङो गोबां बिदि माबा दङ जोंनि जोथोनगिरि दङ बिथांमोना ओ प्राइमारि प्राइमारि लेभेलखौ ओ बिथांमोना बिमा रावजों होआलासिनो गुबुन रिजनेल लेंगुवेज बा फरेन लेंगुवेज बा थार्ड लेंगुवेजाव बिथ बिथांमोना होयो त' बे बेसेबां उसित अनुसित बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन दे
आतसा
जोंनिया जाहैबाय जों थांनानै थानाय जों सुबुं माहारि हिसाबै जोङो रावखौ नांथारगौ ओ रावजोंसो जोङो माने गावनि गोसोनि साननाय हनायफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो हायो नङा होमबा बे हिसाबैहाय माने जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोङो जाय न'आव देरो बेनि माने जाययाव जोङो उन्दैनिफ्राय जायखौ खोनायो बेखौनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो माने सोलोंनानै लायो आरो बे जाहैबाय बिमानि राव बिमानि रावखौ जोङो। माने उन्दैनिफ्रायनो सोलोङो बुजियो खोनाबाय थायो बे हिसाबैहाय जोङो ओ जिखुनु माने सोलोंनो गोसो बेखौ जोङो गाव गावनि बिमानि रावजों सोलोङोबा गथ'आ साबसिनै माने ओ मोजांसिनै फरायनो हायो सोलोंनो हायो नङा होमबा औ सोलोंनो हायो बे हिसाबैहाय आङो गुबुन माने गुबुन रावजों सोलोंनायखौ माने आं आं बारा मोजां मोना आरो मोजां मोना माने माने जोंनि ओ एन इ पि टुइन्टि टुइन्टियाबो बेखौनो बुङो जे माने ओ फरायनायखौ माने प्राइमारियाव माने ओ गावनि मादार टांजोंनो फरायनांगौ अब्लाथाय माने गाव माने गथ'आ साबसिनै आरो मोजांसिनै बुजिनो हायो आरो सोलोंनो हायो। नंङाबा गुबन गुबन रावजों सोलोङोबा आरो बै रावखौहाय ओ जागायजेननायनिफ्रायनो नोङो सोलोंफिननो गोनां जायो बेवहाय आ यो माने मा ओ फोरमायनाय बा बुजिनाय बेवहाय माने गथ'आ माने गथ'नि मेलेमा माने खस्थ' मोनो आरो बेवहाय। गोदानै माने ओन्दै जाफिननाय बायदि जायो माने सोलों फिननो गोनां जायो बेबायदियाव माने गथ'नि ओ मेलेमा ओ बैखौ सोलोंनोसो माने माबा ओ रावखौ सोलोंनो सोना आयदानि फरायसालिनि आयदाखौसो सोलोंनो बेबायदि याव माने गथ'नाव प्रेसार मोननाय बायदि बिदि जाहैयो आरो।
जोबोद जोबोद जोबोद जोबोद मोजां बुंदों नोंथाङा जोबोद मोजां पइेन्टखौ बुंबाय बे पइन्टखो जानो हागौ जोंनि जोथोनगिरि बिथांमोना बुजियोब्ला बे गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावनाय नङा जे सासे उन्दैया कनसेप्टखौ सोलोंनो ना लेंगुवेज सोलोंनो बे मोनसे जोबोद साननो गोनां जे मोनसे ए बि सि नि कनसेप्ट खो सोलों नों मेटस नि कनसेभखो सोलोंनो ना बेहाय आरो गुबुन आदार लेंगुवेज बे बिसोरनि थाखाय जोबोद माने मोनसे दैखांनो हायै लड रोखोम जाहैयो। जेरैबायदि आं दा चाइनिस लेंगुवेज आव फोरों सोलों नांगौबा आं इमान कस्त' मोनगोन उम दा आसामिस दा आं सोलोंबा दा आङो आसामिस लिरनो रोङा दा आं जुदि लिरनोफोर सोलोङोबा आं कस्त'मोना होंनबा?
औ औ।
थिग बिदिनो गथ'फोरा खस्थ' कस्त' मोनो बे कस्त'खौ जानो हागौ जोंनि जोथोनगिरिआ नोजोर होआखै। जायनि जाउनाव ओरैबायदि बिदिन्थि दङ'आ ओ बियो जानो हागौ बिमा रावजों फोरोंनायबा सिक्सटि सेभेन्टि पारसेन्ट लानानै पास जागौमोन आरो। थाय आ गुबुन गुबुन रावाव फरायनानै ओ गोनां गोनां न'खरनि फरायसाफोरखौबो थार्ड डिभिसनाव सेकेणड डिभिसनाव पास जानायखौ आं खोनानो मोनदों आरो खि बारा गोबाव नङा नै दुइ मास तिन मासनि सिगांनि खोथा बिदि टेस्ट जानायखौ जों नुनो मोन्दों बा बेजों जों बुंनो हाथों रो खा जे जोंनिया माबासिम नों थाखोबासिम नि उनाव थाखो बा सिम बिमख राव बे बर' जानो हागो बेयो हारसाफोरनि थाखाय हारसा ना गोरामोन जानो हागौ मनिफुरनि जाकर मनिफु फुरि जानो हागौ थ' जों बे ओ माद्राद खौ जोङो रिपारेन्स होथारनांगौ आंनि नोजोराव बेखौ गुबुन गारजेनफोरा मा सानो मोनथिया खिन्थु गथ' गथ'नि भबितनि मोजांनि थाखाय बे खौ लानाया मोजां आरो किन्थु मोनसे एसे सानो गोबाङानो जे ओ जोङो रा डक्टर इन्जिनियार जानोबा जोङो माने इंराजि लेंगुवेज बा थार्द लेंगुवेजखौ जों लाखानांगौ लेंगुवेजखौ जों लाखानांगौ नङाबा जों बहाबा ओ उन जाना थायो बिदि होननानै बिथांमोना साननानै जानो हागौ गथ'नि खस्थ' सस्थ' होआ लासिनो बिसोरो बिदि आदार बिजाबाव होनायखौ नुयो आरो बिनि सायाव नोंथाङा मा बाबेफोर बुंनो गोसो?
औ ओ बेनो जाहैबाय माने बे नोंथाङा बुंदों डक्टर इन्जिनियार
ओम
टर इन्जिनियार जानायखौ खायसेफोरा माने ओ जोंनि पेरेन्टसफोरा खायसे माने ओ ग बेसेबांसो माने बे हाथि माने गथ'आ बेसेबांसो हायो बै। फिल्डआव गथ'आ माने। बिनि रोंगौथि दंना गैया बेखौ नायालासिनो खायसेफोरा सरसोमनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेने ओम। खायसे गथ'फोरा। टर इन्जिनियारनि थाखाय माखासे हाथि गैखाया माने बिसोरो हाखाया आरोखि बेबायदिखौ। ओ माने औ। बे समावहाय माने आंनि गथ'आ डक्टर जाथारनांगौ बा इन्जिनियार जाथारनांगौ हिसाबै सरसोमनायाव गथ'नाव माने माखासे प्रेसारसो मोनो आरो। ओ बिसोरो मेलेमारि बा। ओ गोसोआरि बिसिनाव ओ गोजोननाय गैयि बेबायदि सोमजिनायाव माने। गथ'फोरा माने सोलोंनो हाया। बेबायदियावसो माने आं बुंनो लुबैयो बेखौ माने ओ
उम उम।
हैैनायावसो बिसोरो माने साक्सेस जाहैया बेबायदिखौ आं नुहुरो आरो।
गावनो गावनो। स्टादि एला-एलारजिबो जायो बिसोर। बे बिमा रावनि गोनांथिखौ जोङो एसे सावरायबाय। बेवहायनो जोङो। आरो मोनैसो। दाजाब देरनो हायो जे बिमा रावा। बिमा राव बिमा रावजों सोलोंनाय जिखुनु। जिनिसानो गोदै जायो बिमा रावनि एसेबां गोदै माने दुनिआव गैया जिहेथु जोङो। बिमानि गोरबो सिङाव थानाय समनिफ्रायनो जोङो। बिमानि भासा खोनासंदों। बिमानि अंगि भंगि जों बुजि मोनबोदों जोनोमनिफ्रायनो जोङो दुइ बोसोर। तिन बोसोरसिम बिमानि रावजों रायलायबोदों। बेनि उनाव जों तिन बोसोर सारि बोसोर हाबहां दों लसो। सो बहायनो जोङो इमिदियेटलि फटक खेटा माने। ओ खोला खारबाय थानाय गारिया हथ थादनो साहा खारफिनायाव बिसोरो जिबायदि खस्थ मोनो बेखौ नोंथाङा बुजि जे जोंबो बुजिदों बयबो बुजिलायोबा थ बेखिनिखौ जों नुबाय थ जोंनि जोंनि समाजाव बे बिमा रावनि गोहोमा माबायदि जाना दं नोंथांनि बायदिबा जोंनि समाज आरो गुबुन समाज बिदि मोनसे रुजुना नायोबा नोंथाङा माबायदि नोजोर जों नायो
दाथ' बिमानि राव होनबाथाय जोंयो जोंनि ओनसोलावहाइ ओ जोंङो गबमेनथ सिखुलफोराव नुनो मोनाय जोंङो खायसे सिखुलफोरावहाइ सांसे सानै सिथुदेन्थ बेखौ नायङोबा जोंङो ओ माने बिमा रावखौ माने प्राइभेटावबो होयो होनाया बिमा रावखौ खिन्थु जोंङो बुंनो हायो जे माने ओ इयुनखौ नायनानै खायसे पेरेन्टसफोरा आरो इंलिस मिडियाम स्कुलाव होयो आरो गोबां रां खरसा खालाम बिसोरो गथनि इयुनखौ सानहरनानै बिदि बुंङो आरो खिन्थु इंलिस मिडिमाव फरायनाय गथ गथफोरखौबो जे खायसेफोरखौ माने लामा आन्दायहैनाय बेबायदि नुयो आरो साक्सेस जाहैयै बायदि नुयो अ बिदिफोरखौ नायोब्ला माने ओ जुदि इंलिस मिडियामाव हैयोब्ला गासैबो गद्यांशों जुदि सागसेस जायोब्ला होनबा बै फोर जायफोरा इंलिस इंलिस मिडियाम फरायदोंमोन बिसोरो माने आसखान्दा जानानै थानायखौ नायोब्ला आरो जोंनि माने बिमा रावानो साबसिन बा बिमा रावजों सोलोंनायखौनो गो गोबां बिमा रावजों सोलोंनानैबो जोंङो ए पि एस सि पास जानाय बेफोरबायदि जोंङो नुदों आइ एस जानाय बेबायदि नुदों नंङा होनबा बेबायदि बेबायदियाव नायोबा जों बिमा रावखौनो साबसिन होननानै आं सानो आरो
औ औ नंगौ नोंथांङा मोजां ओ खोथा बुंबाय नोंथांङा माने जिवा देरहासार जानायाव ओ मिडियामआ भेगतर नङा आरो बेखौ नोंथांङा बुंनो थांगोन मोजां साक्सेस जानायाव बियो साक्सेस जुदि जामारो ओ बिमारावजोंबो जागोन आरो जुदि दि साक्सेस जाग्रा मोजां फरायसा बियो गुबुन रावावबो माने साक्सेस जानांगोन आरोखि थ बे बिमा रावजों फरायनायखाय सा बि जायाखै बिदि खुनु खोथा गैया। बहाय जास जास्ट बहाय लेंगुवेजनिल' खोथा खनसेबा जोंहा इंलिस मिडियामावबो नोङो ए प्लास बि हल सुखियारखोनो फरायनां गोन बर' मिदियाम आवबो ए प्लास बि हल सुखियारखौ फरायनांगोन बहाय एखे खोथा थ बेखिनि खोथाजो जोङो बे नो लानो हायो। बिदिया जोंना मिडियामा न' फेक्टर साक्सेसआव थ'। थिगानो बेखिनिया जों ओंखारबाय। ओमफ्राय आ गुबुन गुबुन मेडियाम बा गुबुन आदार मिडियाम जेरै गुबुन हारि बे आसामिसानो जा सोरबा राभायानो जा सोरबा आदिबासियानो जा बिसोरनिया एसे बे खौसे थिखो जों नुनो मोनो जे बिथांमोना बांसिन गावनि बिमा रावावनो होयो सोरबा सासे सानै आदार मिडियामाव होयो। बांसिनखौनो जोङो गावसो नि मिडयामाव होनायखो जों नुनो मोनो। आरोखि बहाय ओमफ्राय सोरबा नांनायनि बारा रां थानायाथ' आरो। बिसोरो हरखागोन बिसोरो आ बे आलादा ना। अ बेखिनि खोथाखो नोंथांजो सा। सावरायनानै जोबोद गाहाम नांबाय। आ मालाबा। फोर रायलायबावनानै आं आरो बिदि मोजां खोथा दिहुनबावनो आं आसा लाबाय। अ नोंथां साबाय होनानै दोनै आं सावरायनायखो बेयावनो दोनथ'नो सानबाय।
औ दे जागोन दे गोजोन्थों।